हेल'
हेल'
खोना हादोंना?
औ खोनादों।
नोंथाङा खोना हादोंना आंनि आवाजखौ। औ औ आं खोनाबाय नै दासो। अब्ला जोङो ओ बर'फोरनि माखासे समाजाव जाथाय जानायफोर नङा होमबा
हेल' नोंथां।
औ दा बे जाथाय जानायफोरखौ जोङो माबोरै अ आंथ' खोना मोनदों।
औ औ दे।
र' एसे नायनायबावनि माने बर' समाजाव माबोरै बे जाथाय जानायफोरनि सायाव बिसार खालामनाय जायो बेनि सायाव जों मिथिनानै लानाय नङा होमबा बेखौ सावरायनो सिगांनि समाव आरो आथिखालाव बेफोरो दासिमबो बाहाय जायो। ना बाहायजालिया बेनि सायाव लानानै जों सावरायनो खोना हादों नोंथाङा?
औ नोंथां एसे माने खम जानाय बायदि मोनदों आं बुंनो हागोन नोंथां।
खोनादोंना? औ माने आङो दिनै बेहाय लाबोनो बावबोदों बेखायनो
औ नोंथां औ खोनाबाय नोंथां आं माने अ आं माने आं आं लादोंमोन नालाय आंनियावहाय माने खम जादोंमोन एबार माने इरफन खौ बहननायखाय मोजां खोनाबाय सावरायनो हासिगोन नोंथां।
एबार खोना हाबाय ना मोजां? मोजाङैनो औ जोबोद मोजां बिदिब्ला जों सावरायनो हा थिगैनो मोजाङैनो ओ आथि सार नोंथां आथिखालाव नोंथाङा आंनि सोंथि जेनेबा जोंनि आयदानि टपिकखौथ' मिथिखाबाय? एसेबाबो दा मो
थां ओ खेबसे बुंफिननो हागोन नामा नोंथां?
औ बुंफिननांगोन नामा आयदाया जों
औ औ नोंथां ओ खेब औ नोंथां खेबसे बुंफिनोब्ला मोजां जागौमोन।
नंगौ नंगौ ओ जोंनि आयदायानो जाहैबाय बर' समाजाव माखासे जाथाय जानानै थाङो दा बैफोर जाथायखौ सिगांनि समाव जों माबोरै ओ रायजो राजाफोरखौ लानानै बिसार खालामनाय जायोमोन बेफोरनि जोङो मा दायाव माबायदि बिसार खालामनाय जायो बेफोरखौ जों मिथिनानै लानि नङा होमबा नोंथां? आथिखालाव बेयो ओ जोंनि बर' समाजाव माने बाहायजायो ना बाहायजाला ना आथिखालावबो बैफोर गोदोनि बायदि नेमखान्थिफ्रा फ्रानो ओ बाहाय जाबोगासिनो बेखौ जोङो ओ सावरायदिनि।
औ नोंथां औ नोंथां।
नोंथांनियाव फिसा कुइसन खालामगोरसै आथिखालाव जे नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदि जोंनि बर' बर' समाजाव माखासे जाथायफोरनि सायाव सलुसन खालामनाय राहा दं बेफोरो नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बाहायजायोना बाहायजालिया?
औ नोंथां ओ नोंथांनि सोंथिया जोबोद मोजां। आथिखालाव ओ ओं ओं ओ सिगां जि गोदो दोरोङारि भाबै ओ ओ उद्रायनाय बा साजा होनाय खान्थि जोंनि बर' समाजाव दङमोन। ओ बेखौ जों आथिखालावहाय जोंनि बर' समाजावहाय ओ जोबोद ओ गुरुं जाबोबाय होननानै सानो मानो होनोब्ला ओ सि सिगां जेरै बादखान्थिजों माने जि उद्रायोमोन बा साजा होनाय खान्थि दंमोन बेखौ जों जोंनि समाज याव गोबां सोलायबोनायखौ नुनो मोनदों।
आं एसे बेस्थ'मोन औ। औ औ आङो दिपुजिटआव दंफैयो नालाय ओंखायनो आङो थामजिखौ हनसै दे नों नैजिखौ होथ'दो दे। हेलौ नोंथां।
औ हेल' नोंथां। औ नों नोंथां ओ ओ ओ नोंथाङा जे सोंदोंमोन ओ बे ओ साजा होनाय खान्थिया मा माबायदि सोलिदों ओ जोंनि ओनसोलथिं औ नोंथां ओ बे बेखौ जों आथिखालाव जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि समाजावहाय गुरुं जाबोनायखौ नुनो मोनदों। ओ गोदो जेरैबायदि ओ जों साजा होनाय खान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिदोंमोन। ओ बेफोरखौ जों आथिखालाव खम जाबोनायखौ नुनो मोनदों आरो
नोंगौ
गोबां ओ गो दायफोर मावोब्ला बा बायबा मोनसे गोरोन्थिफोर मावोब्ला जोंनि समाजावबो आथिखाल आथिखालाव बेबायदि साजा होनाय खान्थिखौ नुयो अब्लाबो सिगांनि खान्थि बायदि नङा बेनि सोलायै जों जोंनि समाजनि सुबुं फोरखौ आथिखालाव माने गाव गावनि समाजानो गोदानै बेबायदि ओ आयेनफोर फोरखौ बेखौ जों दाना लानायखौसो नुनो मोनो ओ बेबायदिनो आं जोंनि ओनसोलाव सोलिबाय था थानाय बे समाजनि साजा होनाय खान्थिखौ बुंनो एसे आखायाव लाबाय
नोंगौ था
ओ जेरै ओ जेरै जोंनि समाजावहाय बेबायदि सोरबा ओ बेबाय दि गाज्रि खामानिफोर बा बेबायदि मावोब्ला दाय मावोबोला ओ बेखौ जों ओ सिगांनि खान्थि बायदि जि गोबोरखि ओ। गोबोरखि रोसि बा बेफोरबायदि ओ खौ दौनायनि सोलायै। ओ बांसिन ओ जायगायावनो जों ओ रांखौ जुरिमाना फोनांनायखौ जों नुनो मोनो। औ नोंथां ओ बेबाय नो नोंथांमोननि ओनसोलावबो ओ बेबायदि जोंनि समाजाव साजा होनाय खान्थिया सिगांनि बायदि। सोलिबोदों ना ना आथिखालाव मायबा सोलायनायफोर नुदों बेनि सायाव नोंथाङा बुक फंनैसो बुंनो हागोन नाम
ज औ नोंगौ हागोन मानो होनोबा नोंथाङानो एस एसे आवगायाव बुंदों माने जोंनि गेजेराव माखासे। समाजारि सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों दा खायसेया बाहायजागासिनोबो आं। बुंनो लुबैदों जेरै बाहायजानाय हिसाबै जोंहा हा जाय। फोर हाबा जाखांनायनि उनाव हौवा आरो हिन्जावफोरा माखासे। ओ गोसो गोरोबलायनो हायो आरो। ओ न'खरनि जेंनाखौ सुस्रांलायनो हायैयाव जेरै हौवा हिन्जाव। ओ इंराजियाव दिभर्स होनो। दा बर'आवबो बिदिनो नागारलायनाय नङा होमबा। फाथैलाय बिसिनाय होनो बर'आव दा बे खान्थिया जोंनि। ओ। ओनसोलाव बा गोबां जोंनि बर' जायगाफोराव आथिखालावबो बाहायजागासिनो। दा बेनि गेजेरजोंनो। जोङो माखासे सोमोन्दोखौ बस'बाय होननानै जों फोरमान। खालामलायनानै होनाय जायो दा बेहाय माखासे। गावबुराफोरखौ लानानै मोननै। हौवा आरो हिन्जावनि गामिनि गावबुराफोर आरो माखासे। गामियावनो दानानै दोनजानाय प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिसोरखौ लानानै रायजो राजाखौ ला लानानै लोगोआव माखासे ओ। गाहायै एसे जानोगुरु टाइप बायदि खौ लिंबोनाय बायदि जायो।
औ नोंथां।
नो एसे जा जानाय गुरु बेफोरबायदि इसोरनि सिगाङाव रायथिनायनै ओ। मा होनो गय जरा फाथै जरा बेफोरबायदि होनाय जायो बेनि गेजेरावनो। हौवा आरो हिन्जावखौ सानैखौबो ज' खाथियावनो गसं। होनायनि गेजेरजों माखासे खोथाफोर ओ जायो। बिसि होगोन बेयो बिबुंथि लाखिनायनि गेजेरजों फो ओ फोसावनानै होनाय। बिनि गेजेरजों मोन सानै हौवा हिन्जावखौ खाथियाव दोननानै फाथै खौ हमहोनाय जायो आरो दा बे फाथैखौ हमनानै ओरै जा खावसे खावसे खावसे हमहोबाय हौवा खावसे हिन्जाव खावसे बेनिफ्राय बोख्लाबनानै होनाय जायो आरो बेनिफ्रायनो बिसिनि सोमोन्दोआ जोब्बाय होननानै जों हमनानै लायो आरो।
दा बेनिफ्राय जोङो मोनबावनो हायो ओरै गामिफोराव सोरबाफोर सिखावफोर नङा होमबा सिखावफोरोम गार खालामो ब्ला बैफोरबायदि सुबुंफोरखौ साजा होनो थाखाय गामिनि रायजो राजाफोरानो हम नानै मोनोब्ला हमनानै दोननानै बिनि मोनसे ओ गामिनि ओ जोंहा मा होनो बै जाय माने खौरां दैथायग्रा गामियाव
औ नोंथां।
बेखौ मा होनोमोनलाय?
ओ बेखौ ओ आं जुदि गोरोन्थि जायाखैब्ला आंनि जोंनि ओनसोलाव बुंनाय बायदि ब्ला बेखौ ओ हालमाजि बुङो जोंनिथिं जोंनि ओनसोलाव ओम औ नोंथां।
जोबोद मोजां गोजोननाय थाबाय। आं बावनानै दंमोन दा बे हालमाजिनो ओ गावबुराया माने खौरांखौ होगोन उमुग दायनि थाखाय उमुग सिखावनि थाखाय दिनै मिथिं लिंनाय जादों बेलासियाव उमुग सिखलाव बाव बिफां सायाव नङा होमबा बेफोरबायदि मोनसे जायगा खौ होनाय जायो दा बयखौबो थांनो खावलायो। दा बिदिनो बे दायया सोरनि मार बेखौ जयैनो बिजिरलायनाय जायो। दा बिजिरलायनायनि गेजेराव दा बेयो माबायदि साजा मोनथावगौ बेखौ एसे एनै जोंनि समाजाव नुयो आं माने बारा खोन्थायाखै खोन्थाया खालामोबा एसे बुदुब बुदाब खालामनानैबाबो सेबनाय जायो सोंनाय जायो। दा बेनि उनाव बेबायदिनो नोंथां बुंनाय बायदि माने रांनि जुरिमाना खालामनाय जायो आरो मानि जोंनि माखासे भारत हादरनि सिङाव खानानै दोनजानाय जेरै ओ गाज्रि खामानि मावोबा जेलाव सोनानै दोन बे बेफोरबायदि गैया जोंनि बर' समाजाव जेनेबा गामिनि ओमफ्राय एरख'नाय बेफोरबायदिखौ आं नुनो मोनाखै सिगां समाव खोनानो मोनदों गामिनिफ्राय एरख जायोमोन माखासे ओ गाज्रि खामानि मावनाय मानसिखौ नाथाय जोङो दा बिदि नुद्राया आरो बे रांनि जुरिमाना होनानैनो बेखौ बिनि माबाखौ ओ जाय बेसाद खावदोंमोन बेनि बे सादनि बेसेनखौ लानानै बेनि दायखौ फोजोबनायखौ जों मोनो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
जोंहा समा बेसेबां जाखो बे समाव ओ बेनो नोंथां ओ जोंहा सावरायनो गोबां दंबावोमोन नाथाय जोंहा समनि आंखाल नङा होमबा? जेरै आं माखासे खोन्थानो हाबावगौमोन माखासे जेरै हौवा आरो हिन हिनजावफोर जुदि सेंग्रा सिख्ला हाबा जायैनि सिगां ओ देहायारि सोमोन्दो खालामोब्ला बिसोरनि माखासे सुस्रांनायनि राहाफोरखौ बर' समाजाव मोननो थाङो। आथिखालावबो जायगा लानानै जायगा बेबायदि जों खालामनायखौ मोननो थाङो दा अब्ला नोंथां जों उननि समाव आरो साबसिनै सावरायगोन बेखौ आ-आं मिजिंथिबाय। बेखिनियाव नोंथां जों लाखिथ'नि नङा होमबा? औ दे गोजोननाय थाबाय औ।